औ मा खालामगासिनो नोंथां औ खोनादों नोंथां।
एसे जिरायनानै दोङो।
अ ओम ओम नंगौ औ नोंथांजों कल खालामनायनि जाहोनानो जादों बर'नि ओ आबादनि सायाव ओ एसे सावरायना होनो हागोन्ना नोंथां बर'फोरा दे गोदोनिफ्रायनो मा मा आबाद मावो नोंथाङाथ' मिथिखायो नङा होमबा। बिफोर बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो।
औ जोंनिया बर'फोरनि आबाद होनोब्लाथ' जोंनि सा सानजा भारताव बर'फोरानो बांसिन दङो। बेवहाय बेवहाय जोङो बांसिन आबादानो होनोब्ला जोंनिया माइ। जों बांसिन खो बांसिनानो नो माइ गायो। माइनिफ्रायनो जोङो गो गोबां रोखोमनि बुस्थु बानायलांनो हायो। जेरैहाय जोङो गिबियावनो माइखौ फोबाय माइखौ फोन माइखौ फोनायनि उनाव जोङो माइखौ फोनायनि उनाव जोङो बेखौ बिफां महराव होयो लाइ लाइफां महराव जाहोयो लाइफां महराव जाहोनानै जों बेखौ खोथिया बुङो बे जाय - जाय जों लाइफ बिफां जायो बेखौ जों खोथा खोथिया होननानै बुङो बेखौ जोङो फुयो से-से मा होनोमोनलाय माहाखो से दानसो थानानै जोङो बे माइखौ फुयो
औ नंगौ नोंथां
बे माइखौ फुनानै जोङो बेसे गुवार जायगायाव फिसा - फिसा फिसा महरै जों फुनानै बेखौ गायो गायनानै बेयो द' दान नै थाम दानसोनि उनाव सोमखोर गोथां समायना जायो समायना जानानै बियो द' दानसोनि उनाव गायनायनि निफ्राय लानानै द' दानस बिनि उनाव बियो माइआ माइ ओंखारो माइ ओंखारनानै जों बेखौ दुब्लिनि - दुब्लियाव हायो हानानै जों बेखौ न' फारसे लानानै फैयो न' फारसे लाना फैनानै जोङो गोदो- गोदायथ' जोङो मोसौदो नायोमोन बे खौ नाथाय आथिखालनि गोदान मुगायाव जों बेखौ मोखौदो नानाय नुला
औ नंगौ नोंथां
खौ दुब्लिनिफ्राय हानायाबो जोङो दाना गोबां रोखोमनि जि बुस्थुफोर ओंखारबाय जेरै ट्रेक टर बेफोर ओंखारनायनि जाहोनाव जोङो मानसिफोरखौ बारा माइखौ हानाय नुनो मोनलिया
औ नंगौ नोंथां नंगौ
टेक्टरजों हाना लाबनानै आथिखालनि मुगायाव गोदो गोदायथ' जोङो ओम आखाइजोंनो हायोमोन। खासिजोंनो नाथाय दा आथिखालनि मु गायाव ट्रेक्टरजों हानानै जों बेखौ न' फारसे लानानै फैयो। न' फारसे लानानै फैनानै गोदो गोदायथ' जोङो मोखौदो नायोमोन। नाथाय दा आथिखालनि मुग गायाव जोङो बेखौ ट्रेक्टरजों नानाय नुयो बेखौ ट्रेक्टरजों नानानै बिनि बिलाइखौ आलादा खालामो आरो बिनि माइखौ एक्सट्रा खालामो। बिलाइखा जोंना जिगाब जाहैयो। आरो जोंनिया माइआ एक्सट्रा फैनानै बेखौ जोङो उम माइरं महरै दिहुनो जाय बे माइ ना बेखौ जोङो फार्स्टआवनो गिबियावनो लाबनानै लामबाय। लामनानै जोङो आगोलथ' जोङो दिंखियाव सौवोमोन। नाथाय दा आथिखालाव बेखौबो मिसि सिनावनो सौनाय जाबाय। मेचिनाव सौनानै जों बेखौ जों बिनि बिगुरखौ एक्सट्रा आरो बिनि सिङाव थानाय जा माइरं बेखौ एक्सट्रा खालामो।
औ औ नंगौ।
बिनि बिगुरा एक्सट्रा जानानै आलादा जानानै ओ गुन्दै महर लायो। बे गुन्दैखौ जोङो दाउ अमानो आदार हिसाबै होयो आरो माइरंखौ जों जोंनि आदार हिसाबै जायो। आरो गुबुन फारसेजों माइ माइनि जा बिलाइ ओंखारलांनाय एक्सट्रा जानाय आलादा जानाय बेखौ जोङो मोसौ मोसौनो होयो मोसौनि गांसो हिसाबै जायो जा मोसौआ दैज्लां बोथोराव आबाद मावोब्ला होनो जायगा गैया जायो ना बिनि थाखायनो जोङो दैज्लां खमाव होनो थाखाय बे जिगाबखौ दोनथुमना दोननाय जायो आरो मेसेंसेआ बेखौ बे जिगाबखौ मोन दाबसे जायगायाव जमा खालामना दोननानै उम बेखौ जोङो दै जा दैज्लां सफैबाय माइ गायनाय बोथोर सफैबाय अब्ला जों बेखौ होयो आरो जोङो जोंना जा माइरं माइरंनि फायनो बेनिनो गोबां रोखोमनि बेसाद जालांबावो जेरैहाय माइरंनिफ्रायनो जोङो ओंखाम जायो माइरंखौ जोङो जोंनि हि आदार हिसाब बै जायो जों बेखौ जायो जोंनि बर'फोरा बांसिनानो बे माइरंखौनो ओंखाम बानायनानै जायो जेरैहाय ओंखाम बानायनायाव जेरै जोंना ओंखामा बानायनाय आदब फोरानो जाबाय़ बे माइरंखौनो जोङो माइनिफ्राय ओंखारनाय माइरंखौनो जोङो जा मोजाङै सुबाय सुनानै जों बेखौ मोनसे खान्था एबा संग्रास बुस्थुआव जों बेखौ दोननानै दै होनानै गोदौहोयो आरो बे दैजोंनो जोंनिया माइरङा ओंखाम महर लायो ओंखाम महर लानानै जोंनि बर' सुबुंफोरा बेखौनो आदार हिसाबै जायो जोंनि जोंनि आंगो आदार हिसाबै जोंनि बर'फोरनि आंगो आद दारानो जाबाय ओंखाम जे जों माइरं एबा माइनिफायब बानायनाय ओंखाम बेखौनो जोङो जायो। नोंथाङाबो एसे आबादनि बागै फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ नंगौ नोंथां औ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर' समाजाव जोङो माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनबोदों नङा होमबा आथिखालावबो दाथ' जों दैज्लांबोथोर नङा होमबा ओ दाथ' बेबायदिनो जों गोबां सुबुङानो गोबां बर' सुबुंल' नङा गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो जोंङा दा माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनो जोंनि बर' सु समाजावबो गोबां माइ आबाद मावनानै गासिबो सुबुंफोरानो जिउ खुंबोदों बेबायदिनो जोंना बर' अ बेबायदिनो बर'नि बर' सु खमाजाव माइ माइ आबाद होनोब्ला गाहायै जोङो माइ आबादानो गोग्लैयो गिबियावनो जोङो माइ आबादखौ ओ गिबियावनो जों माइ आबादखौ ओ माइ आबाद गायनो माइ आबाद खालामनोबा गिबियावनो जों खोथिया फोग्रोनांगोन। खोथिया फोखांनायनि उनाव जोङो खोथिया खोथिया फोखांनानै उनाव जोङो खोथियाखौ एसे एसे गोजौ जाबाथाय जोङो फुनानै बेखौ जों बेखौ जोङो उम गायो आरोना नोंथां औ औ गायनानै जोङो मा उम बेबायदिनो गायनानै जोङो माइआ गा-गायनानै गोबां माइया फिथाइ होयो फिथाइ होखांनायनि उनाव जोङो न'आव हानानै लाबोयो आरोना आथिखालावथ' ओ गोद गोदोनि बायदिनो गो आथिखालाव आथिखाल मुगाया जाबाय बिगियानारि मुगा नङा होमबा नोंथां आथिालावथ' गोबां सो सोलोंथाइ गोनां जाजोबबाय नङा होमबा सुबुंफोरा गासैबो गासैबो सुबुंफ्रानो सोलों फागोन आं बेनिखायनो आथिखालाव अ खम समनि गेजेरावनो जों गोबां हा गोबां हा एवनानै जोङो गोबां माइया आबाद मावनायखौ नुनो मोनदों नुनो मोनबोदों नोंथां उम बेबायदिनो गोबां गोबां बेबायदिनो आथिखालाव जोङो ट्रेक्टरजों ट्रेक्टर ओंखारबाय गोदोथ' बेफोरबायदि ट्रेक्टर इदि बेफोरबायदि गैयामोन नालाय नों गोदोनि सुबुंफोरा हालजों हाल एवनानै माइ आबाद मावोमोन आथिखालाव थ ओ हाल एवनायखौ जोङो गोबां खमसै नुनो मोननाया नुनो मोनला होननाबो बुंबाबो जेबो जेबो जानाय नङा नोंथां बेबायदिनो जोंना ट्रेक्टरजोंसो बांसिन हालेवो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जों ट्रेक्टरजों एवनानै सानसेयावनो जि थामजि बिगासो एवनानै मा जोङो माइ आबाद माव मावनो हायो आरोना नोंथां ओ खम समनि गेजेरावनो औ गोदो गोदायथ' बेफोरबायदि थ टेक्टर ओंखारामोन बेबायदि मेसिन ट्रेक्टर ओंखारा खाराखैमोन नालाय नोंथां गोदोनि सुबुंफोरा आबाद मावनायाव गोबां आबाद मावनो हायामोन बेबायदिनो खम खम मावनो मावोमोन आरो नोंथां आरो गोबां सम लायोमोन आबाद बेबायदिनो हालजों एवनानै गोबां गोबां गोबां सम लायोमोन आरोना नोंथां
औ नोंथां
गोबां सुबुंफोरानो ट्रेक्टरजों एवनानै खमनि गेजेरावनो गायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो जोंनि बर' समाजावबो बेबायदिनो गोबां माइ आबाद मावनानै जिउ खुंबोदों बेबायदिनो जोङो माइखौ माइखौ न'आव लाबोनानै जोङो माइखौ न'आव लाबोनानै जों आथिखालावथ' माइ हानायावबो जोंना गोबां मेसिनबो ओंखारबाय नङा होमबा नों गोदो गोदायथ' जोङो माइ फोरखौ आखाइजोंसो हायोमोन नङा होमबा बे बेबायदिनो जोंङो आथिखालावथ' फोरखौ जोङो मा मेसिनजोंसो हायो नङा होमबा बेबायदिनो मेसिनजों जों गोबां गोबां बेबायदिनो जि नैजि बिगासो सानसेयावनो हानानै मा हानानै जोङो न'आव लाबोनाय न'आव लाबोनो हायो आरोना नोंथां बेबायदिनो जों लाबो खांनानै जोङो मा माइखौ जोङो गोजान गोजान जायगायावबो बेफार खालाम ओ बे गोजान जायगायावबो बेफार खालामनो लांनानै जों गोबां रां खामायनो हायो नङा होमबा नों थां ओ जोंनि ओ ओ ओनसोलनि हाथाइ बाजारनि अनगायैबो जोङो मा गोजान गोजान जायगायाव जोङो गारि जों लांनानै गोबां रां गोबां बेसेन बेसेनाव फाननानै जों गोबां रां खामायनो हायो नङा होमबा नोंथ थां औ नोंदां। बेबायदिनो जोङो आथिखालाव गोबां रां खामायनो हायो आरोना मा-माइ माइ आबाद मावनानै बेबायदिनो जोङो गोबां गोबां गोजान गोजानाव फानहरनो हायो। गोदो गोदायनि सुबुंफोराथ' बेफोरबायदि गारि मथरनि जेबो गैयामोन नालाय नोंथां। आङो बेफोरबायदि ओ थाबायनानैथ' जोङो गोजान जायगायाव थांनो हायामोन नालाय ओम गो-गोदोनि सुबुंफोरा बिनिखायनो जोंना आबाद आबाद मावनानै माइ मोनोब्लाबो जोङो गोजान जायगायाव फानहरनो हायामोन आरो ख बेबायदिनो खाथि खालानि साखाथिनि हाथाय ग'लाफोरावनो फाननानै मा बिसोरो ओ खम बेसेनावनो फाननानै मा जिउ खुंओन खुंनाय खु खुं आरो नोंथां नि सुबुंफोरा आथिखालनि सुबुंफोराथ' गोबां आथिखालावथ' गारि मथरनिबो खम नंला नङा होम्बा नोंथ थां बेबायदिनो आथि खालनि समफोरा सोलोंथाइ गोनां जाजोब्बाय नालाय नोंथां बेबायदिनो गोजान गोजान जायगायाव बा ओ जोङो फाननानै गाव गावनि नांगौ जानाय बा गाव गावनि न'खराव जि नांगौ जानाय मुवा बेसादखौ जोङो बे माइ माइ आबादनि गेजेरजोंबो मोननो हायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो जोङो गाव गावनि जिउखौ खुंनानै लानो हायो आरो ना माइ आबाद मावनायनि गेजेरजोंबो
औ नोंथां।
थां बिदिब्ला जोंनाथ' समाबो जाना फै बाय नङा होम्बा औ बे बायदिनो जोङो होमबा दोन्थ'लायनोसै नामा जोंनि आयदाखौ बेखिनियावनो
हेफाजाबनाय जाबाय नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां नोंथांजों राय्लायनानै दे होमबा नोंथां।